हेल'
अ नोंथां खोनादों ना
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां हेल'
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
खालामगासिनो
आं दासान्दि ओरैनो दङ र' नोंथां
नोंथां कल खालामनाय जाहोना मामोन
नोंथांजों आबादनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
नंगौ नोंथां हागोन
दे बिदिब्ला एसे फोरमायना होनाय नोंथाङा
बाहायनाय माइया आबादखोनो मोननाय जायो माइ आबादखौ जोङो गिबियाव जोङो माइ ग्लिखौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो हरसे एबा हरनैनि थाखाय बेखौ उनावहाय माइ दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौहाय लामना थालिर बिलायदो खोबनानै गाजा अरहोनो थाखाय हरसे एबा हरनैनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो खोथिया थोलिखौ हाब्रु खालामना एवनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे हाब्रु जागोन अब्ला जों बेखौ बेयाव फोनाय जायो गिबियाव जोङो हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो आरो जोङो नैथि हालेवनायखौ जोङो सामार होननाय होननानै बुंनाय जायो माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव दुब्लिखौ एवग्रो ग्रोनानै लानांगोन गोदो गोदाय जोङो मोसौजों हालेवनाय नुयोमोन नाथाय जोङो आथिखालनि मुगायाव ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुगासिनो दङ मोसौजों हालेवनो थाखाय जोङो गिबियाव नांगोल जुंगालि एबा लुरु बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नंगौ ना नोंथां
नंगौ नोंथां
बेबादिनो आथिखालनि जुगाव जोङो ट्रेक्टरखौसो बाहायनाय नुगासिनो
औ नोंथां
हौवा मानसिफोरखौ जोङो आलि दाननाय नु नुयो आरो आलि होनाय जोङो खदालजों आलि दाननाय आलि होनाय बेफोरखौ नुयो बेनि उनाव जेब्ला हाया गोमोन जागोन गायनो थाखाय हाब्रु जागोन अब्ला जो खोथियाखौ फुनानै जोङो बेवहाय गायनाय जायो जोङो आइजोफोरखौ माइ गायनायखौ बांसिन नुयो बेनि सोलायै बिसोरनो जोङो रां हरनाय जायो जेब्ला बा द' दाननि उनाव माइआ मोनगोन अब्ला जों बेखौ खासिजों हानाय जायो माइ हानो थाखाय जोङो खासि बाहायो आरो आथिखालनि मुगायाव जोङो मेसिनखौसो जोङो माइ हानायावबो बाहायनाय नुगासिनो दङ बेनि उनाव जोङो माइखौ हाखांनानै न'आव लाबोनायनि उनाव जोङो मोसौजोंनो माइखौ नायोमोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो माइखौबो जोङो मेचिनजोंसो नानाय नुयो नंगौना नोंथां
नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
नों जेरै नोंथाङा बुंनानै थां दासो बुंनानै थांबाय बेबायदिनो मावनाय जायो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो
नंगौ नोंथां
गिबियावनो जोङो गिबियावनो जोङो माइ गायनोबा माइ गायनायनि सिगाङाव हालेवना लाग्रोनांगोन हाल एवना लानानै जोङो खोथिया फोनो थाखाय खोथियाखौ गिबियावनो जों माइखौ सोमगोरना लानांगोन हरसेबा हरनायनि थाखाय सोमनानै
नंगौ नोंथां
बिदिनो जेरै नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंदो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मावनाय जायो नोंथां
नंगौ आरो दुब्लि फोथाराव खामानि मावनायाव सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो खख्रि बाहायोमोन
औ औ एसे फोरमायना होनाय बेनि बागै
बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय थख' बिफांनि बिलाइनिफ्राय बानायोमोन थख'खौ जाहाथे अखाया बेवहाय सोरखिया बेनि थाखाय जोङो थक' बिलाइखौ खौ होनानै सायावहाय औवाजों हेबनानै बानायोमोन नाथाय आथिखालनि बेफोरबो गोमालांनो हमगासिनो जोङो दा आलि दाननो थाखायबो जोङो मेचिन बाहायनायखौसो नुयो माइ गायनो थाखायबो जोङो सुबुंनि अनगायै मेसिन बाहायनायखौसो नुगासिनो जोङो गाहायै माइ आबादखौनो जोंनि ओनसोलाव नुयो नोंथां माइ आबाद खालामोना गायोना नंगौना नोंथां
हेल' नोंथां
माइ आबादनि सोलायै खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
माइ आबादनि सोलायै नोंथांमोननियाव मा मा आबाद मावनाय जाबावो
दैज्लां बोथोर होनोबाथ' जों दैज्लां बोथोर हागोन दैज्लां बोथोर होनोबाथ' जोंनि ओनसोलाव
नंगौ नोंथां
बेसर फोयो आलु फोयो
नंगौना
लाइ
गाहायै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि
खोनादोंना नोंथां
नंगौ नोंथां खोनादों गाहायै जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो माइ आबादखौनो जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मेसें बोथोराव जोङो बेसर आरि फोनाय बेफोरखौ नुनाय जायो बेसरनिफ्राय जोङो थाव गुबै मोननाय जायो जेरैहाय मेसें बोथोराव जोङो मैगं थाइगंबो गायनाय जायो जेरैहाय
अ
मुला मैगं लाइ मैगं लाफा मैगं बेफोरबो जों
औ नोंथां।
नंगौ ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
नोंथाङा मा मा उम माइनि मुं मिथिगौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
मायनि मुं
थां
खोनादों नोंथां। ओरैनोथ दा सोलिबाय थानाय माइनि मुंफोरा गोबां रोखोमनि दोङो।
नंगौ।
मासुरि स्वरन रन्जित। माइब्रा जोसा गोबां रोखोमनि दोङो बायदि बायदि।
जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय आसु माइरं नुयोमोन। नाथाय बे फोरबो आथिखालाव एसे गोमालांनो हम सिनो
गोमालांनो औ नोंथां औ नोंथां गोदोथ गोदोथ बे फोरसो सोलियोमोन ना।
नंगौ नोंथां। जेरैहाय जोङो माइब्रा माइ गायो माइब्रा माइनिफ्राय जोङो
औ
फिथा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ ना? माइब्रा माइनिफ्राय मा मा रोखोमनि फिथा बानायनो हायो। एसे खोनथानो हागोन ना?
हागोन नोंथां। जेरै माइब्रानिफ्राय जोङो थावनि फिथा एन्थाब फि दा ओं आवनि लोव‌ नोंथां खोनादों ना?
ओ नंगौ खोनादों नोंथां। नंगौ खोनादों नोंथां।
नोंथाङाबो एसे
नंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन
बावैसो नोंथाङा बावैसो सिगाङाव नोंथाङा बुंनाय बादिनो माइब्रा माइनिफ्राय जोङो थावनि सिथाव एनथाब बायदि रोखोमनि जोङो फिथा बानायनानै जानो हायो आरो
औ नोंथां
बायदि रोखोमनि माइरंफोरजों लावदुम फिथा बेफोरबादि हासुं फिथा गोबां रोखोमनि फिथा जोङो बानायनानै जानो हायो
औ औ
खोनादोंना नोंथां
बि बिदिब्ला जोंना बिदिब्ला जोंना समा जा बायमोन नोंथां दिनैनि रालायनाय जोंनिया जाबायमोन नोंथां बिदिब्ला नंगौ नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ एसेबयावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां
औ नोंथा